हेलौ
औ नोंथाङा खोनाखादोंना
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो ओरैनो
आङो मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं
अब्ला खौरांफोरा नोंथांना मोजां ना
औ आंनिया खौराङा जोबोद मोजां नोंथां
अ आंनियाबोथ' खौराङा दासान्दि जोबोद मोजाङैनो दङ नोंथां
औ मोजां बिदि
औ औ नोंथां औ दायो नोंथांजों आं फंनैसो जि बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां नोंथाङा सोंनो हागोन
औ अब्ला नोंथांजों आं फंनैसे ओ बाथ्राफोर सावरायनो सानदों ओ अब्ला आङो दिनै जि सावरायनाय बेखौ आं जागायनो सानबाय नोंथां
औ नोंथां हागोन जागायनो हासिगोन नोंथाङा
आं नोंथांनाव बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे ओ जोंनि जि ओ जानाय लोंनाय नङा होनबा
ओ बे जानाय लोंनायनि जि आयदा बे आयदानि सायावनो आं दि नोंथांनि ओनसोलाव ओ माबायदिहाय माने बे जोंनि बे जानाय लोंनायखौ माबायदिहाय ओ बाहायनाय जायो बा बेनि ओ सोमोन्दै नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां आंनो फोरमायगोन होननानै आं नोंथांनियाव मोननैसो ओ सोंथि सोंनो सानदों
जागोन नोंथां
औ बे ओ सोंथियानो जाहैबाय नोंथांमोननि जि ओनसोलाव ओ जि जानाय नङा होमबा जे माने‌ ओ-ओं ओंख्रि बे ओंख्रिखौ औ ओं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव ओ सोंनो नागिरदों। आरो बे ओंख्रियानो जाहैबाय जोंना ओ दोरोङारि ओ जि बर'नि ओंख्रि नङा होमब्ला ओ जोंहा अनलाजों दाउ जों औ अनलाजों दाउ खौनो ओ नोंथांमोननि जि ओनसोल बा बे ओनसोलाव बे अनलाजों दाउ ओंख्रि खौ माबायदिहाय संनाय जायो ओ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
हागोन नोंथां मानो होनोबा अनला ओंख्रिया बुंनो थाङोबा आंनि फेभरेट लिस्टाव दङ बुंनो हागोन।
औ थारैनो
मानोना अनला ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाबो जों बांद्राय बुंनानै लानाय जानाय नङा। बेयो जोंनि बयबो बर' फोरनि गेजेरावनो गोदोनिफ्रायनो ओ हाबा खेराइनि आरो नख न'खराव सोरबा आलासि फैयोबा बे ओंख्रिखौ जोङो संनानै जाहोबोदों आरो ओ बेनि थाखाय आं सि जोंनि खुगा सल' बेखौबो खोनानो मोनदों अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ बे खुगा सल'आव ओरै बुंदों माने थिं थख' खारै मसला ना बेदर गैयाबोला खारै अनदला बेबायदि मोनसे खुगा मेथाइ जों खोनानो मोनो। दा बेखायनो आं सानो अनला ओंख्रिया जोबोद आंगो जोंनि थाखाय आरो जाय ओंख्रिया जोंनि देहायाव जेबो ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैया बेखौ जायोबा जोङो
औ नंगौ थारैनो नोंथां ओम
औ दा बिनिखायनो बिनि संनायनि आं ओ प्रसेस बे प्रसेसखौ आं नोंथांनि सिगाङाव जा हायो जोंनिथिंजाय जाबायदि सङो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो आवगायनि अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो लानायनि सिगां गिबियाव जों माइरंखौ दैयाव सोम बुथुमनानै ओ थामजि मिनिट नङाब्ला ब्रैजिबा मिनिटसोखौ जों ओ खुरैयाव नङाब अब्ला ओ जिखुनु बासनाव दै थानाय बासनाव जों सोमनानै लानांगौ। बेनि उनाव ओ माइरंखौ बोखांनानै दसे सम जोङो दैखौ गसर होनानै लानांगौ दा बेनि उनाव जोङो बे माइरंखौ सिगांनि समाव उवाल गाहेनजों बेफोरबायदि गुरा खालामनाय खामानिखौ मावोमोन नालाय दा बेनिखायनो उवाल गाहेनाव जोङो माइरं खौ होनानै दोखो दोखो अन गुन्दै देनानै लानांगौ जायो
औ औ
दा अन गुन्दै रेडि जानायनि उनाव जोङो खायफाया ओ औवा मेवाइजों जायो खायफा खायफाया आलुजों जायो खायफाया अमा बेदर खायफाया दाउजों जायो बे सासे सं संगिरिनि आरो मैगंनि जगाराव जाहैबाय नोंथां दा आं हमनानै लानोसै दाउ बेदर आरो अनला दा अनाथ' दखांबाय आरो दाउखौबो बेरहा खौनो मासे सिथारनानै लाबाय दा बेनि उनाव दाउखौ जोङो थौआव दोआव मोजाङै एवनानै लाग्रोनाया गोनां
औ
बेनि उनाव जोङो दाउखौबो एवखांनायनि उनाव जों बोखांनानै साइदआव दोन्थ'बा मोजां जायो आरो खायफाया खायफाया बे बेदर एवनायावनो दै होनानै अनलाखौ गुन्दैखौ जोङो दै गोदौब्ला होसनन्नानै उरनाय जायो बेनि उनाव जोङो खारै मोनसे ओ बेयो गोबाब
औ नंगौ
जोङो बेखौ सोलायोबा गोबाब मोनो बेयो गोबाबबाबो जोंनि देहानि थाखाय इसेबां खहा गोनां नङा नाथाय आथिखालाव बे खारैखौ मोनबांनायनि जाउनाव बा बाजाराव मोननाय सदाखौ जोंनि मानसिफोरा आथिखालाव बाहायनाय
गुबै दोरोङारि संनायाव खारैखौ बाहायोब्ला जोंनि ओंख्रिनि थावनाया साबसिन जायो होननानै आं सानोनो नदों
औ नंगौ नोंथां
दा खारैबो होबाय बिनि उनाव अनलाखौ उरबाय गोबाव सम ओ बेबायदिनो दैखौ गोदौहायनि औ गोदौहोबाय आरो ओ जेब्ला मस्ला आरिखौ जों थौसियाव देनानै लानांगौ आरो जोङो सामब्राम सामब्राम बानलु बेखौ जों सिगाङाव बेदर एवनायावनो एवफाखायोबा मोजां जायो दा म मस्लाजों जोङो गरम मस्ला जिराखौ जों लोगोसे जोङो माब्लाबा हाइजेंफोर फिसा होबा मोजां जायो आरो सामब्राम गुफुरखौथ' जोंनो नांखागोन दा बेखौ जोङो मोजां देनानै लानांगौ जेब्ला ओंख्रिया मोननायनि लामायाव फैयो अब्ला जों बेखौ होसो थननांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनि अनला ओंख्रियाव सबसे समायनासिन मोदोमनाय मुवायानो जाहैबाय गंगार दुन्दिया
औ नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननिथिं गंगार दुन्दियाखौ मा मुङै मिथिनाय जायो
जोंनि नैबे ओनसोलावबो जि नोंथाङा बुंनाय बादिनो जि गंगार दुन्दिया बेखौबो गंगार दुनदिया होननानै जोंनियाव मिथिनाय जायो आरो खायसे खायसे ओनसोलफोराव बेखौ खासिथारा होनना बुंनाय जायो
खासिथारा औ नंगौ मानो होनबा बिदि माखासे स्ट्राकचार सेप बेखौ नायोबा बेबायदिनो नुयो
औ खासि बाय दि नालाय बेखौ माने खासिथारा होननानैबो बुंनाय जायो
नोंगौ दा आथिखालाव नों थाङा मिथिगौना बे गंगार दुन्दियाखौ जोङो जि‌ आइ टेक मोनबाय बर'फोरनि होननानै
औ औ
औ दा बेफोरबो जोंनि थाखाय सम्पद होनजायो जोङो बेखौ ओ आथिखालाव आबाद महरै जुदि मावोबा गुबुन गिदिर रेस्टुरेन्ट हटेलफोराव जोङो बेखौनो फालांगि महरै खालामनो थाखाय जोंहा सुबिदा थायो मानो होनोबा औ मानो होनोब्ला बेफोरबायदि ओ मुवाफोरा जोबोद बेलु थायो मानो होनोबा जोंनि भारतनि ओ बे फोरबायदि ओ जि आइ टेक जुदि मोनबाय अब्ला बेनि बेलु बेसेना गोबां जायो दा बे बुस्थुखौबो जोङो अनला ओं ओंख्रियाव होनांगौ दा जेब्ला बे खौ खाङो अब्ला जोङो संख्रिखौ साखिनानै नायनो हायो खारैखौबो साखिनानै नायनो हायो जुदि बिसोरो उन सिगां खम बारा जादोंबा जोङो बेखौ नायनानै होनो हायो आरो बेनि उनाव
थारैनो
अनला ओंख्रिया जाजाबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां
नोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो अनदला ओंख्रिखौ बेबायदि आयदायैनो माने
औ संनाय जायो नंगौ नंगौ
औ औ दा ओ जोंनि ओनसोलाव संनानै माबायदि संगोन होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जि फोरमायनाय बेबाय दिनो ओ संनाय जायो आरो ओ जोंनियावबो बेबायदिनो आरो खायसे समाव जोंनिया मा खालामो दानिया बै अन गुन्दै नङा होमब्ला बै अन गुन्दैखौ ओ देनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ मोनसे आइजेफङाव माने गासैखौबो लगायनानै बा गलायनानै बेखौ खेबसेयैनो माने लुनानै होनाय जायो बेफोरबायदिबो जोङो संनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
नोंगौ नों थां जोंनियावबो खायफा खायफा सुबुंफोरा बेबायदिनो खालामो।
औ आरो आथिखालनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा दहायो बुंदोंमोन जोंनिया गायेल गाहेन नङाबा उवालाव देयो। नङा होमब्ला आरो दिंखिफोराव देयो थिग बेबायदिनो आथिखालाव जोंना मेसिन बाय नङा होमबा जाय माने ग्रेन्डार मेसिनाव बेखौ होनायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोननाय जाबाय नैबे समाव जुदि जोङो गोदो गोदायनिखौ जुदि रायखाङाब्ला नङा होमब्ला आथिखालाव बेफोरबायदि ओ गोदान आदबजों माने बेखौ संनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंथां।
औ
बेबायदिनो माने जि अनला खारैनि ओ महर नङा होमबा बे महरखौ जोङो ओ मोननाय जायो।
नोंगौ
आरो बेबायदिनोथ जों अनला ओंख्रिखौ माने गोबां ओ गोबां ओ ना होन्दों नङा होमा ना बेदर बे फोरबायदिजों संनाय जायो ओरैनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो मुला गुन्द्रुुब नङाबा मुलाखौ फोरानना दोननानै बेजों संनानै जानाय जायो खोब माने बेबो माने गोथाव जायो आरो नङा होमबा? ख्रिनि सोमोन्दै जों बेखौ मिथिनो मोनो औ थारैनो नोंथांनिफ्राय ओ जि अनला ओंख्रि संनायनि जि आदब बेखौ मिथिनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय आरो इयुन समावबो जाहाथे बेफोरबायदि ओ सावरायलायनायनि जे खाबुखौ मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां। आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम बे ओ बेखिनि सोंनाय फिननायाव सु सम होनायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासि नाय थाबाय।
औ थारैनो नोंथां अब्ला दिनैनि जि सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ दे नोंथां। दे नोंथां।